औ नोंथां मा खालामदों नोंथां? औ नै जिरायनि दं नोंथां ओरैनो। अ फुंनि जामु जाखांबाय नामा? औ जाखांबाय नोंथां खांबाय। अ आङो नोंथां नो कल हरनायनि जाहोनानो ओ माने जोंनि बर'नि
जेने
टावारा एसे प्रब्लेम जादों नोंथां। टावाराना औ। दे मोजां खोनासंदो। ओ माने खारै ओंख्रिखौहाय बर'खौ बोरैहायनोखि स अ हागोन नों औ। उम दा नोंथां सोंनाय बायदि बर'फोरा जोंहा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय हायो बे खारै होन्नाय खारै बुस्थुखौ जे ओंख्रियाव होनानै जानाय जायो आरो बे खारैखौ। दा जोङो बे खारै खौ ओ बानायो होन्नानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा फार्स्टआवनो ओ जोङो बेखौ उम बेलेग बेलेग आदबजों बानायो। बेलेग बेलेग बुस्थुजों बानाय खारैखौ ओ जायखौ जों लांदां थालिर फसलानिफ्राय मोनो आरो ओ हानि सबाय ए हानि सबाय मा होनो ओ खांनाय गुन्द्रा बा बिगुर बिखं बिलाय बेफोरनिफ्रायबो मोनो दा जों ओ दा जेनबा थालिरनि खुमारि बानाय होन्ना बुङो थाङोब्ला जोंहा थालिर बिखंखौ फार्स्टआवहायनो ओ जिरना लानानै बेखौ फिसा फिसा दानग्लिनानै ओ सान्दुुंङाव फोराननांगौ आरो सान्नैसो समनि थाखाय दा बेखौ औ औ साननैसो सम फोरान खांनायनि उनाव जोंहा बे जेब्ला थालिर बिखं ओ हानाया रानख्रब जोबथारो जे ओ जायखौ जों सावनो हानायहालागैसिम जायोब्ला गोरान दान खांजोब खांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ साफानो दाबसे गुबुन मोनसे साफा जायगायाव जमा खालामनानै ओ सावनाय जायो आरो बा बेखौ औ औ सावखां जोबनायनि उनाव हाय जेब्ला सावखांनानै खामखांनानै सेवहांगार जाजोबगोन जेबोला हांगार जा खाङो अब्ला बे हांगारखौ दसे ओ गुसु जानो थाखाय बेयावनो जायगायाव फेनलानानै दोननाय जायो ओ दसे सम फेनला खांनायनि उनाव जेब्ला गुसु जायो बे हांगारा अब्ला जों बे हांगार खौ उम दै सारसोनानै एसे एसे दै सारसोनानै जों बेखौनो ओ लाद्रा लाद्रा खालामनानै जों सान्दुंङाव होननाय जायो आरो बेखौ साननैसो सान्दुङाव फोराननानै दोनो ओमफ्राय जेब्ला सान्दुङआव फोराननानै जोंहा बे लाद्रा लाद्रा खालामना दोननाया गोरा मोजां रायो अब्ला जों बेखौनो इयुन समनि थाखाय जेनेबा ओंख्रिफोराव खा खारै होनानै जानो इयुन समनि थाखाय जों बेखौ थिनानै दोननाय जायो। खारै जि बे गल गल खालामनानै दोननाय लाद्रा खालामनानै दोननाय बेखौ मोनसे जोंहा खुरै बदि खुरैयावबाबो जायो आरो जोंहा बै नालेंखर बिखंनि बेखौबो बानायनो हायो। गलनो बेनिस ओमाय जोङो खिथुआव गुदुं होनानै उननि उनाव गुदुं दोननानै बे
औ
बेवहायनो जों बे खारै लाद्रा खानायखौ सिफ्रुनानै दै होनानै जों मोनसे आइजेंआव सरनानै बै गनाय बिदैखौनो जों खारै महरै बाहायनाय जायो ओंख्रियाव औ जों खारै ओं ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो मोननैसो ओंख्रिफोर दङ जायखौ जों खारैजों होनानै जायो। दा बैफोर खारैजों खारै लगायनानै जाजाग्रा ओंख्रिफोरखौ मुं मखनो थाङोब्ला जोंहा ओ सबाय खारै अनला खारै आरो नारजि खारै बेफोरबायदिनो बायदि बायदि ओंख्रिफोर दङ जायफोरखौ जोङो बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ दा बै खारै ओंख्रिखौ बै जों बर' समाजाव जाबोबाय थानाय खारै ओंख्रि माखासे बेफोरखौ नोंथाङाबो मोनजाबाय नामा? आरो मोनजाबायब्ला बै ओंख्रिफोरखौ माने माबोरै संनाय जायो बा माब्रै माबायदि आदब खायदाजों ओ बानायनाय जायो बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङाबो? अ हागोन नोंथां। माने जोंनाथ बर'फोरनि जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो खारै ओंख्रि जाबोग्रा मोनसे गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा सबायाइ खारै अनला खारै लाफा खारै आरो ओ लोगोसे नारजि नारजि दोलो होनना बुङो बेफोराव गोदोथ' नुनो मोनदों सरासनस्रायै अनला ओंख्रै टावारा एसे प्रब्लेम जादों नोंथां । अ खोनादों ना नोंथां? औ खोनाबाय । ओ माने अनला ओंख्रि होनना बुङोबा जों औ गिबियावनो अन गुन्दैखौ लाग्रोनाय जायो औ औ ।
ओमफाय जोंहा दै होनानै बेखौहाय जों गोदौहोनानै
खारै होनानै जोंहा जिहेथु मोजाङै फोमोननानै लायो लोगोसे जोंहा बर'फोरानो गोदोनिफ्रायनो जिहेथु अनलाजों लोगोसे दाउ बेदर होनानै
माने गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा
दाउखौ
दाउजों अनलाजों मोजां मोनो आरो औ ओमफ्राय नारजि दोलो होननानै बुङोबा औ
नारजिखौ गिबियावनो बर'फोरा नारजि
नारजि ओंख्रि जिहेथु नारजि औ फोराननानै लागोरो औ । बिदिबाथ' नारजि बिलाइखौ जोंहा दैयाव सोमनानै बेखौ जिहेथु जोंहा बे हानानै लाग्रोनाय जायो आरो हाफ्लेना उम
ओमफाय बेखौहाय जिहेथु दैयावहाय गोदौ होनानै खारै होनानै।
खफ ओंखार होनना जिहेथु मोजाङै फोमोननानै जानायफोरखौ नुबोदों, औ लोगोसेनो जोंहा बेखो लाफा बे होननानै बुङोब्ला जिहेथु जों बर'फोरा गोदोनिफ्राय जितु बायदिसिना जिथु मैगंफोर खनसायनानै लाबोदों औ बेनि गेजेरफ्राव जेरै
जिहेतु लाफा
उम आरो जोंहा सजना बिलाइ औ
आरो खुदुना खुदुना दंफांफोर । बेफोरखौ जिहेथु खारैजों होनानै
संबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों,
बेबायदिनो जिहेथु जोंहा खारै ओंख्रि जाबोनायबो ना, गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो अ नोंथांमोननिखैबो जेथ' खारै ओंख्रि,
जि जाखायो जानो हागौ औ नोंथाङाबो एसे फोरमायथिनो हागोन नामा? औ हागोन नोंथां,
औ
नोंथां सोंनाय बायदिनो जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओंख्रियाव खारै होनानै जाबोनाय माखासे ओंख्रिफोर दङ दा बैफोर ओंख्रिखौ आंबो मोनजाबोदों गोदोनिफ्रायनो, दा बुंनो थाङोब्ला, जोंहा दहायनानै बुंनानै ला बुंनानै थांखानाय लाफा खारै ओमफ्राय ओ जोंहा नारजि दोलो, आरो अनला खारै, दा बैफोरखौ जों मोनजाबोनाय दा बुंनो थाङोब्ला जों लाफा खारैखौ माबोरै सङो होननानै, बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो ओ जोंहा फार्स्टआवनो लाफाखौ लाग्रोनांगोन, दा बेयाव जोंहा, ओम ओंख्रिखौ बे लाफा खारै ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा ओ लाफा नांगोन आरो बिनि उनाव जोंहा खारै बे मोननैया मेइन जोंहा ओ ओंख्रि मेइन माबायाव फैयो आरो
औ
ओम दा बिदिनो ओ फार्स्टआवहाय जोङो लाफाखौ लाफा ओ होनो बानलु संख्रि इदिनो थाव सेरनानै होगोरना लानांगोन बिनि उनावहाय जोंहा लाफाखौ होसननाय जायो। गुदुं सारायाव दा बेवहाय दसे सम लाफाखौ खोबहाबनानै दोनो रबनो थाखाय दा बेवहायनो दसे सम खोबखांनायनि उनाव जोंहा दै होनाय जायो लाफायाव दा बे दै होखांनानै दसे सम ओ गोदौ होयो बै गोदौ होबाय थानाय ओ बै गोदौनायावनो लाफा ओंख्रिया जेब्ला ओ जोंना गेब्लेयो
औ
दोखो दोखो गेब्लेनाय जायो अब्ला बै समावहाय जों खारैखौ होनो हायो आरो खारैखौ होनानै बेबायदिनो जोंहा दसे समबाव आरो दै गुदुङाव गोदौ लबहोबाय थानांगौ जायो बिदिनो दसे सम गोदौहोनायनि उनाव जोंहा लाफा खारिया ओंख्रिया ओंख्रिनि महराव लानो हमो जेब्ला ओंख्रिनि महर लायो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ साखिनायनो हायो ओंख्रियाव जे बानलु संख्रि खम बारा नांदों दा बे समाव जोंहा संख्रि खमफोर जादोंब्ला बा बानलु इदिनो नायनानै जों ओ मिलायनानै लानो हायो दसे सम संख्रिफोर खम जादोंब्ला बेवहायनो होसननानै आरो दसे सम जों दैजों गोदौ होबावोनांगोन बेबायदिनो अरदाबाव दोननानै। ओमफाय बिदिनो। ओ दसे थानायनि उनावहाय जों खांनानै गुसु खालामनानै जों जामुंजों लोगोसे जानो हायो आरो।
औ।
दा औ खोनादोंना नोंथां? औ औ गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिमबो।